औ खोनायाखै नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला आङो नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां हागोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय आबाद मावनाय जायो आरो गाहायै मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां उम आबाद होनोबाथ' जों गासैखौबो माव ओ मावनाय जायो जेरै बेसरनिफ्राय लाना मागा गासैबो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै ओ गासैबो आरो ओमफ्राय जों गुबैयै बांसिन आबादखौनो मावनाय जायो माइ आबाद मानोना जोंनो ओ जोंनि बे ओनसोलाव थांना थानो थाखाय जोंनो ओ माइरंनि थाखाय गोनां नालाय बिनिखायनो जों बांसिनै ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां आरो जों ओ माइ आबादखौ गिबियावनो गायनो थाखाय जोङो ओ माइ आबादखौ माइलिखौ जोङो दैयाव सोमग्रोना दोननांगोन फाथोनि बस्थाजों ओ मानोना प्लास्टिकनि बस्थाजों बेखौ सोमना दोनोबा ओ एसे दैया हाबनो अखुबिदा जायो नालाय बिनिखायनो जोङो ओ फाथोनि बस्थादो ओ हाखर एबा ओ दैमायाव सोमना दोननांगोन सानथामसोनि थाखाय बिनि उनाव बियो गाजा अरोब्ला ओ जों बेखौ ओ बोरियाव बोखांना दोननांगोन आरो ओ बिनि उनाव जोङो ओ दुब्लिखौ मोजाङै ओ खारायना लानांगोन बिनि उनाव जोङो ओ हा ओ गोथौ गोला थायो नालाय बेखौ जोङो समान खालामनो थाखाय मैजों ओ समानै एवनानै लागोन बिनि उनाव जोङो ओ बे खोथियाखौ ओ गाजा अरनायखौ जोङो ओ आखाइजों एसे एसे एसे सारस्रिना जोङो फोनाय जायो मानोना बियो ओ जाहा थे समानै रज'यो ओ बिनि उनाव बियो ओ सप्तासेनि उनाव एसे ओ जौगोन बिनि उनाव बियो ओ मासेनि उनाव बियो बांद्राय जौनानै जौगोन बिनि उनाव बियो रागोन बिनि उनाव बिखौ जोङो राबाथाय फुनानै जोङो ओ गुबुन मोनसे ओ फोथारखौ जोङो एवनानै बेयाव जोङो बेखौ आखाइजों गसासे गसासे गायनाय जायो नोंथां मानोना ओ औ जोङो आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो दुब्लिखौ जोङो एवग्रोना लानांगोन ना नोंथां आरो दानि जुगावथ' आवगायनि बायदि मोसौदो एवला नालाय दानि जुगावथ' ट्रेक्टरसो गोजा जाजोबबायना नोंथां ओ बिनिखायनो जोङो ओ ट्रेक्टरजों एवना लानिसै मोजाङै बिनि उनाव जोङो बे फुनाय खोथियाखौ जोङो आखाइजों ओ गसासे गसासे गसासे गायनांगोन बिनि उनाव जोङो ओ बे आबादा मोजां जानो थाखाय जों बेयाव इउरिया हासार पटास हासार गोबोरखिनि हा सार खानस्रिनि हासार बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो अब्लासो बे माइया ओ जोंनि आबादा मोजां जागोन बिनिखायनो जोङो बेफोर गासैबो हासारखौ जोङो ओ बे आबादाव बाहायनाय जायो नोंथां औ ओमफाय ओ बे आबादनि गेजेर गेजेर गेजेर ओ जेब्ला ओ हाग्राफोर रज'यो बेखौ जोङो एसे साफा खालामना होनांगोन ना नोंथां नङाब्ला बे माइया मोजां जानाय नङा बिनिखायनो जोङो ओ बे आबाद मावनायाव जोङो गासैबो ओ जे-जेब्ला हाग्रा रज'यो बेखौबो जों साफा खालामनांगोन हासार उनु होनांगोन अब्लासो बे माइआ जोंनिया मोजां जानाय बाय दि आरो माइनि अनगायैबो ओ आबाद होनोबाथ' मावनि ओ माइनि अनगायैबो गोबां मावनायखौनो आबाद होनो जेरै बेसरनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय ओ गासैबो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा दैज्लां बोथोराव जों गाहायै माइ आबादखौनो नुनाय जायो नोंथाङा जेरैबायदिहाय बुंदों आरो नोंथाङा आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव आाइज्लिखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो हरसे एबा हरनैनि थाखाय आरो जेब्ला बे हरनै जागोन अब्ला जों बेखौ बोरियाव बोखांनानै दसे एसे सम दोनथ'नाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ हायाव लामनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा बेरो लामनानै जोङो बेखौ थालिर बिफांनि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो
औ
आरो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनोथ' दुब्लिनांगोन नङा होमबा फोथार जोङो बेखौ एवग्लिनानै लाग्रोनांगोन हाल एव ग्लिनानै हाब्रु खालामनानै लानांगोन जेब्ला बे हाब्रुआ लाव लावनिफ्राय गथा जागोन अब्ला जों बेयाव खोथियाखौ आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो
औ औ
आरो बे खोथियाया से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय गायजानाय जायो बेखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ माइ दुब्लिखौ जोङो हालेवग्रोना लानांगोन जोङो गोदोनि दिनाव मोसौजों हालेवनायमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुयो गोदो मोसौ जों हालेव नायाव जेरैहाय नांगोल जुंगाल आरो मोसौ बोनो थाखाय जे लावथि बाहायो नोंथाङा मिथिगौना बे लावथिखौ मा होननानै बुङो नोंथांमोननि ओ नसोलावहाय बे लावथिखौ मा होननानै बुंनाय जायो नोंथां
लौरु
नंगौ नोंथां
आरो बेबादिनो जोङो हाखौ नांगोलजों एवब्लाथाय हाया गोजौनो हाय जायो नालाय बेनि थाखाय जोङो खालामायो बाहायोमोन आरो नाथाय नाथाय आथिखालनि दिनाव ट्रेक्टरजोंसो एवो नालाय हा समान खालामग्राबो बेबायदिनो जोङो एवनाय नुयो आरो जोङो गिबि हालेवनायखौ ख रायनाय होननानै बुङो आरो नैथिखेब हालौनायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुङो
औ औ औ मिथिगौ नोंथां
आरो जोङो गिबियाव जोङो आलि दाननाय जायो ओ आरो आलि खोनाय जा जायो जाहाथे बेनि बेयाव दैफोरा थाबथानानै थायो बेनि थाखाय जोङो खदालजों आलि होनानै लानाय जायो आरो
औ
आरो जोङो हालेवनाय बा आलि होनाय आलि दाननायाव जोङो सान्दुं अखानिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो खफ्रि बाहायो नोंथाङा मिथिगौना
औ मिथिगौ नोंथां
बे खफ्रिखौ माबायदिहाय होनब्लाथाय जोङो गोदो थक' बिलाइ बा ताल बिलाइजों
औ
औवाजों हेबनानै बानायनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव प्लास्टिकबो बाहायनायखौ जों नुयो
औ नुयो नोंथां
बेबादिनो जोङो माइखौ जेब्ला गायनो जागोन अब्ला जों खोथियाखौ फुग्रोनानै लानांगोन फुना लाबोनानै बेफोरबादि बिदिनो दुब्लियाव ओ राननानै होनाय जायो जे बेनि मुथाखौ खो खोथियानि मुथाखौ
औ
ओ आरो जोङो आखाइजों गसा फिसा फिसा होनानै गायनाय जायो
औ औ नंगौ
गायनाय जायो
औ
आरो बेनि उनावहाय गोदोनि दिनाव गोबोर हासार फेसेव हासार बेबायदि बाहायोमोन माइया आबाद बा जायखिजाया आबादफोराव नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो रासायनिक हासार बाहायनायखौ नुयो
औ औ
बेबादिनो जेब्ला माइखौ गायखांनायनि उनाव माइया हानो जागोन अब्ला जोङो गोदोनि दिनाव खासिजों मानसिया होयोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो बेखौबो मिसि सिनजोंसो हानाय नुयो
औ औ नंगौ
आरो नोंथाङा मिथिगौना जोंना मोनसे नियम दङ जों बे
औ
हाल जांख्रायाव जोंहा बेबादिनो हाब्रु फोनलायो आरो रंजालायो नोंथाङा मिथिगौना नंगौ औ बेबादिनो जोंहा हाल जां ख्राबो थायो। ओ जेब्ला माइखौ गाय थांना गायै गायै गायखांनानै जोबथा सम बेखौनो जोङो हाल जांख्रा होननानै बुङो। बेबादिनो हाल जांख्रा खौबो हा ब्रु फानलायलायनानै बेबायदि बिदिनो रंजानाय जायो आरो जोङो सानजाहा साहा खनायाव माइ बाख्रिबो गायनानै दोननाय जायो। दुब्लि फोथारावहाय
औ औ
फ्राय माइ गसासे हाब्रु एसे लाबनानै जोङो बाख्रियावबो बाख्रिनि मोखाङावबो जोङो दोननायखौ नुनो मोनो नंगौ। आरो जेब्ला माइखौ हाखांनानै नआव लाबोगोन। गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावहाय मोसौजोंनो जों नानाय नुयोमोन। माइखौहाय आरो आथिखालाव जोङो मोसौनि सोलाय जोङो बेखौबो जोङो। इबो
औ
जेब्ला माइखौ माइजों माइजों जिगाबजों आलदा आलादा जागोन जोङो जि गाबखौ माइहुं लु बेखौ मोसौनि आदार महरै जोङो बाहायनाय जायो। मोसौ होनाय जायो आरो बेनि सोलायै जों बेखौ गोबां खामानियाव बाहा खायनो हायो।
औ
नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नों
बिदिबा नोंथां जोंनिया समा जाबायमोन। नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै सावरायलायनानै आबादनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा आङो मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो गासैबो औ नों थां गोजोन्थों।